हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जानो जाबाय आं नोंथांजों जोंनि जि काति फोरबो जायखौ जोङो खाथि भासा बुङो आरो आंथ बेनि सोमोन्दै आं एसे सावराय होना नोंथां कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ औ दे दे
औ अब्ला आं एसे फोरमायग्रोना होनोसै नामा नोंथां?
औ दे दे फोरमायदो दे
न जाया जोंहाथ' बयबो मिथिखागौ नङा होनोमबानोथां जे जोंहा काति फोरबोखौ जोंहा मानि थाखाय फालिनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
ओ ओ
माने जोंहा काति फोरबोखौ जोङो जि माइ जोंहा जि आबाद मावो नङा होनबानो थाङ जेराव जोंहा माइनि आबाद ओ जि बारियनि गोबां आबाद बायदि गोबां आबादफोर मावनाय नङा होनोम नोंथां?
बेफोराव माने जोङो ओ साथि जोंहा साथि खाला सावनाय जायो आरो। गोनांथां बेयाव माने जोंहा ओ गोबां नियम दं जेरै जोंहा साथि सावनो एबा जोंहा खाला स्लगानि थाखाय जोंहा गिबियावनो जोंनो ओ थालिर दंफांनि जि बुगब्ला बेखौ जों माने थुख्रा थुख्रा दानना लाग्रोयो आर ना नोंथां?
औ औ
औ बाहेराव जोंहा जोंहा साथिखौ दोननो औ बेनि उनाव जों बेयावनो जोंनि जि इसोरनि नामाव जि बावथाय बेयाव जोंहा जेरै ओ बुध ओमफ्राय जेरै फिथाइ सामथाइ जेरै थालिर बेदना आफपेल खुसेर बायदि गोबां थायो नङा होनबा नोंथां?
औ
बायदिखौ जों माने बेयाव होनानै जोङो माइ गेजेराव एबा जोंनि बारिनि जि गय बागान बायदियाव जों माने खानानै बेयावनो होना जोङो साथिखौ लगायनाय जायो आरो नोंथां आरो जोंहा माइ थिलियाव जोंहा लगायखांनायनि उनाव जोंहा बेयाव मोनसे ओ ओ सल' रखमनि स दङ आरो नोंथां बेखौ आं बावबाय नाथाय इसे दं माने जों बेयाव माने माइ जि बोथोरनि माइया माने बे समाव माने ओ जोंहा जि माइफोरा जोंहा फिथाइ जाहाङो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ बेयाव माने ओ एम्फौफोरा बेफोरखौ जानानै दाद्रि दा खालामसै एबा दाउ सखाफोरा बायदि जानानै बिदि फोजोबलाङासै होनना जोंहा बुंनानै साथि खालाखौ जोंहा साथिखौ सावनाय जायो आरो नोंथां?
औ औ
औ औ बिब्दिनो जोंहा बेखौबो बिदि सावनानै जोङो न'आव थांनानै जोंहा बाथौ जि जोंनि जि मन्दिर जेराव जोंहा गोबां गुबुन गुबुन दङ जेरै जोंहा बाथौ बाथौ बाथौबो दङ नङा होनोमबा नोंथां?
औ
नो जोंहा साथि लगायो आरो बिनि उनाव जोङो बारि उनाव जबा जोंनि जि बारि बागान बायदिबो लगायना जोङो जोंनि जि फरायनाय जि टेबोल बायदियावबो जोङो लगायनाय जायो आरो नोंथां।
उम
औ बिब्दिनो गोबां। औ अब्ला नोंथांमोननिसिमबो बिदिनो बिबदि साथि लगायनाय जायोना जाया नोंथाङाो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंगौ जोंनिजोंबो बे कार्तिक फोरबो जेनाखि जों जोंनिजोंहाय कारति गासा होनो आरो।
औ
उम बेखौथ' ओरैनो बुङोब्ला जेनेबा आबादजों सोमोन्दो थानाय बेबो मोनसे फोरबो होननानै जों बुंनांगोन ना।
औ औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ।
उम दा जोंनियावबो बेखौहाय फालिनायानो जायो आरोखि। उम दा बेखौहाय नोंथाङानो बुंलांबाय जे नोंसिनि जायगायाव बोरै बोरै फालियो। फ्राय इखे इख खेयानो होनजायो थेवबाबो आं जोंनिजोंहाय मा माबायदि फालियो बिखौ एसे बुंसै नङा होमबा? उम ओरैनोथ' जों बेखौहाय मे कथिग गासा जेनाखि फोरबो बेखौहाय जोंनियावहाय हो कार्तिक दाननि
से अक जायो आरोखि
आ ओमफ्राय जोंनि ओरै सा उम जोंनिनो रै सानजाथिंजाय आं काथिग गासाखौहाय बे
मा होनो भाद्र' आसिन कातिक आसिन मासनि जोबथा अक थौआवबो जों फालिनायखौ नुयो आरोखि।
औ औ औ नोंगौ नोंगौ।
मोनायावहाय आरोखि खिन्थु जोंनियावहाय मा कार्तिक दाननि से अक्ट'नि जेनेबा मोनायावसो जोंनियावहाय सावनाय जायो आरो
बे आरोखि। बे फालिनाया बेबायदिनो जोंनियावहाय खाथ थिक जे आसा बेखौहाय फालिनाय जायो। बिनि जेनेबा जेब्ला जोङो बेखौहाय जेब्ला दिनावहाय जोङो बेखौ खाथि गासाखौ फालियो बेनि सानावहाय जों माखासे न'नि जे गाहायफोरखौहाय उम इदिनो दुगैयै लोबै बेबायदिनो माइ बारियावहाय थांनानै मा खालामहैयो जेनेबा मोनसे गनसा जोंनावथ' माने जोंनि फ्राय न'खरावनो सि दायोमोन नालाय दा
औ औ नंगौ।
गनसा गनसा थायोमोन ना
औ औ नंगौ।
खौ मा खालामो बे गनसायाव जोंनिया थाव गोथां फुनो दुगैनानै
औ
थाङो माइबारियाव नङा होमबा दा थांनानै बे ग उम गनसायावहाय बे थाव गोथांखौ फुननानै ओरैनो उ ओरैनो माने गनसाखौ माइ सा सा लानानै माने थाबायो आरोखि फोनांलाङो बे उम थारमाने बेनि ओंथिया बेखौ फोरमायो जाहैबाय जेनेबा माइ फोरावहाय थाव फुननाय जायो आरोखि।
औ नोंगौ नोंगौ।
उम बेबायदि जोंनियावहाय खालामो बेबायदिनो ओरैनोथ' थ' माइफोरा बे समावहाय एसे थरायहांनायबो जाहैबाय नालाय। बबावबा थरायहांनाय बबावबा थरायै बेबायदिनो जोंनियावहाय बेबायदि फुननानै
लाग्रो आरोखि। बिलास
औ नंगौ
बेबायदिनो मोनाब्ला जेनेबा जेवारि सावनो थाखाय
बेलासिफ्राव मा रेडि खालामनानै लाखायो ओरैनो सिगां समफ्रावथ' जोंनियावहाय बे हाथाय बाजाराव मोननाय जेनेबा जेवारि बाथि बेफोरदिबो बांद्राय मोनामोन नालाय।
औ नंगौ
दा बिनि थाखाय जोंनियावहाय थाइगिर बिखं फ्राय थटाइगिर बिखंखौनो सावनाय खोनायोमोन आरोखि। बेनि उनावहाय जों थाइगिर बिखंखौ मोनाब्ला मा खालामो बे मुदोम फुला
औ औ
मुदुम फुलखौ हाखावनानै जोङो बेयावनो बेवनो जेवारिफोरखौहाय सावोमोन। सावनाय समावहाय बेबायदिनो जेनेबा जि जि मुवाफोर नांगौ बेफोरखौहाय जों लांखाबाय। जेनेबा मुदुमफुलखौनो हमबाय आं मुदुमफुल सोरबा औवानि जंफोर खालामनानै लांबाय। सोरबा मुदुमफुल बे फाथो सिनाय फाथो सिनायफोरखौ जेनेबा मोन खथाम खाजाबनानै माने आथिं बायदि फुवारनानै बे माने दोनजानाय आरोखि। आरो बे मुदुम फुलखौ जे जेवारिखौ दोनजानाय बायदि खालामनानै
औ
सावनाया जोंनिया सानजाजों मोखां जानानै सानजाजों मोखां जानानै सावनाय जायो आरोखि। जेरै अरला गायगोन बेखौबो सानजाजों दोननो बिदिनो जों थाव गोथ थांहोयो बेयावनो
ओमफ्राय खुन्दुं गुबैजों होनानै आराम सावनानै बिदिनो खुलुमसै आरो। माइफोरा मोजां जानायनि ओरैनोथ' जों आबाद मोजां जानायनि थाखाय फोरबो होननानै बुंब्लाबो माने बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। आरो नों बुंनाय बायदिनो बेहाय नों बुंनाय बायदिनो मोनसे फोथायनाय दं जेनेबा जोङो
ए एम्फौ एनला थायो नङा होमबा खोनादों ना? बे एम्फौ एन एनलाया जाहाथे माने बे एम्फौ एनलाया माने बे अराव बारसोमनानै थैजोबनांगौ नङा होमबा?
औ औ नंगौ
बेबायदि होननानै जोंनियावहाय फोथायनाय दं आरोखि।
औ औ नंगौ नोंथां
बेनि अनगायैबो जोंनियावहाय मोसौ गलि नों जेरेखम बुंलांदोंमोन न' फोरावबो सावो आरो। बेबायदिनो मोसौ गलि आरिफ्राव सावबाय
औ
बे दिनाखालि मोनायावहाय मानिे आबादथििलिया बिराद नायनो समायना जासै आरोखि।
औ नंगौ
बयबो आलारि बाथि सावनाय नु मोनोनसै नालाय रिथिउरि थाव बेबायदि आरो बेबायदिनो जोंनियावहाय माने कारति गासा जे फोरबो बियो जोब नानै थाङो आरोखि बेवहाय बांद्राय हुलुस्थुर गैया आरोखि बेखिनियानो जोंनिजोंहाय ओ बेखिनियानो जोंनियावहाय खोनादोंना?
खोनादों नोंथां।
हम
जोंनि जि साथि जि लगायनाय नङा होमबा नोंथां? खालि माने मोनायाव आङो खोनानोबो मोनदों आरो नुनोबो मोनदों जि जोंनि जे गामियाव जि गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोर गैया दोङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
बिसोर माने बे मोनायाव थांनानै बेयो साथि खालाजों जि होफानाय जि जोंहा प्रसाद बेखौ मोनो। बिसोर गथ'फोरा थांनानैलायनो बे प्रसाद
उम
सिरि सिरि लायखोमाहैनो आरो ना नोंथां?
ए
लाखनानै जानायखौ गोबां नुनो मोनो नोंथां।
उम
बिनि उनाव जों माने बे बिसोर लाना फैनाय जि प्रसाद बायदिखौ लाबोबावो माने जोङो बिसोरखौ जेबो बुङा मानो होनबा माने जोङो बै समाव बै सानखालिै जोङो गथ'फोरखौनो इसोरनिनो
इसोरनिनो गथाय हरनाय एबा इसोरानो जोंनि बावउनायखौ नाजावबाय होनना साननानै लायो आरो नोंथां।
औ औ
औ
जोंनिजोंहाय बेबायदि प्रसाद आरि होनाय गैया आरोखि ना।
औ औ
मानिे सिगाङाव दं नामा आं मिथिया खिन्थु आं नुवाखै आरोखि जोंनियावहाय।
औ
हम
औ जोंनि जायनाथाय बिब्दिनो बे गासा सावनायजों जोंहा ओ बिब्दिनो प्रसाद बायदि बुट थालिर बायदिसिना फिथाइ सामथाइ बायदि गोबां होयो आरो नोंथां।
उम
ओ अब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो सफैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ होनब्ला बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय आरो ना नोंथां।
औ दे होमबा।